नोंथां औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा
औ आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ नोंथांजोंहाय आङो फंसे ओ माने बिदि आयदानि सायाव मोनसे आयदानि सायाव माने रायज्लायनो होननानैहाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दसे सम होननो हागोन ना।
औ जागोन नोंथां।
औ जोंना आयदायानो जाहैबाय ओ जेरै जोंना बार जोंनाथ' ओ गोबां रोखोमनि बार बारो नङा होमब्ला नोंथां। ओ बिदिनो जोंना बारजोंहाय जोंना माबायदि जोंङो मुलाम्फा मोनो एबा जोंना बाराहाय जोंनि थाखाय माबायदि खहाबो खालामो बिनि सा सोमोन्दै नोंथांङा एसे ओ गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ जागोन नोंथां। औ बांद्राय नंङाब्लाबो माने एसे सुंदयैब्लाबो आंङो फोरमायना होनिसै।
औ जागोन नोंथां।
आ औ बारा मोननै रोखोमनि दं आरो नोंथां जेरैहाय जोंहा मौसु मिबार आरो बारदै सिख्ला बार। औ जोंङो माने बार गैया ब्ला माने जोङो थांनानै थानो हानाय नङा।
औ नंगौ।
बारजों माने बारजों मानसिजों माने सोमोन्दो दों होनना जों बुंनो हायो आरो नों थां औ बार गैया ब्ला माने जोंङो दसे समबो जों थांनानै थानो हानाय नङा। औ जोंहा बार गैया अब्ला जोङो माने औ जों हां लानायावबो अक्स अक्सिजेन जों मोननायाबो माने गोब्राब जागोन आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा माने बार होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोंहा माने बे मौसम जोंहा जेरैहाय बे बारदै सिख्ला बार बे बारदै सिख्ला बारा जोंना माने बे बैसागोबो बैसागो थांखांनानै माने बे बारा बांसिन बारनाय जायो आरो नों थां औ ओ बे बारदिसिख्ला बारा जोंनि माने मानसि सुबुंफोरनि माने खहा खालामलाङो आरो नोंथां। जेरैहाय जोंहा बे माने बे बैसागो सफै बैसागो थांखांनायनि उनावनो माने जोंनि सुबुंफोरा माने बेबायदि गोसोआव गि खांनाय फैयो आरो जोंहा माने बारअखा फैनायनि दिन जाबाय बेबायदि होननानै माने जोंहा गोबां माने गि गियो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा बे बारदैसिख्ला बारा हरखाबै फैनानै माने गोबां जोंनि न' बां दंफां लाइफां बेबायदिनो जोंहा आबाद फोर मावोब्लाबो जोंहा बेबायदिनो गोबां माने जोंनि खहा खालामलाङो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जोंहा माने बे मौसु बे बारदै सिख्ला बारा बारोब्ला जोंनि सुबुंफोरनि माने खहा जायो आरो नोंथां। औ बेबाय औ बेबायदिनो जोंहा बे मौसौमि बार बे मौसौमि बारा जोंना मेसें बोथोराव बांसिन बारो आरो नोंथां। औ माने जोंहा मेसें बोथोराव बेबायदिनो बार बारोब्लाबो माने रानस्राव रानस्राव बेबायदिनो माने देहाफोरा जोंना रानस्राव रानस्राव बे बेबायदिनो आथिं आखाइफोरा गावो आरो नोंथां जोंहा बिगुरफोरा बेबायद दिनो रानस्राव-रानस्राव बोरैबा जानो हमो आरो जोंना माने मेसें बोथोराव जोंना बार बारोब्ला औ जोंहा माने बे मौसु सुमी बार बारोब्ला माने जोंनि गोसोफोरा माने गुसु सुदेम मोनो आरो नोंथां। औ माने जोंहा जोबोद माने आराम मोनो जोंङो बे मौसमि बारा बारोब्ला नाथाय औ जोंनो बारखौ नांगौ बार गैयाब्ला माने जोङो दसे समबो थांनानै थानाया हानाय नंङा बेबायदिनो जोंखौ बारखौ मोननोब्ला थ' जोंनो माने गोबां जों दंफां लाइफां गायनांगौ आरो गायनांगोन आरो नोंथां। औ दंफां लाइफां गायाब्ला जों माने बे बारखौ मोननो हानाय नंङा औ बार औ बारखौ जोंङो माने मेगनजों नुनो मोना नाथाय जोंङो माने दं फां लाइफांनि बिलाइफोरा मावोब्लासो जों माने बार बारदों होननानै जोंङो मिथियो आरो नोंथां। औ बारा माने जोंनि औ नोंगौ बेबायदिनो जोङो माने बारखौ मेगनजों नुनो मोना आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंनि बे जोङो थांना थानायाव जोंहा जि हां लानाय बे हां लानाय औ जोंहा माने जोंना बे मोनसे बार बायदिसो आरो नोंथां औ बे बारा जोंना गलांबानो माने जोंहा बे मानसिया बुहु बे बुहुमाव गैला होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां औ माने जोंहा बे हां लानायाबो जोंनि मोनसे बारसो औ बेबायदिनो जोंहा माने औ बारफोरजों माने जोंहा गोबां माने मानसि सुबुंफोरनि माने देहायाव बेमारफोरबो सोमजिहोयो बे बारा औ जोंहा बे बैसागो बोथोराव बारनाय बारा जोंनि मानि देहाफोरखौ गोबां मानि खहा खालामलाङो जेरैहाय जोंहा बे बारजों जोङो जोङो मिथिखायो बैसागोफोर फैयोब्लानो जोंहा माने बार बारनायाव जोंहा बेबायदिनो गोबां माने बेमार आजार खिनाय गोबानाय बेबायदिनो लोमजानाय बेबायदिनो गाराय, मोदोम, बिगुर फोराव गाराय बेफोरबायदि गोबां जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो माने आरो जोंनाहाय बेबायदि गामि ओनसोलफोराव जोङो बेबायदि बांद्राय दाखोर दाला फोरखौ जोङो जानला मोनलायै गारनाय दोननाय जाया जोङो माने गारोब्लाबो जोङो बेखौ सावगारो जिब जुनार थेब्लाबो जों फबो बेनिखायनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो गां बांद्राय माने गाज्रि बारहावाखौ जोङो मोना आरो नोंथां औ माने जोङो गोग्गो बारहावाखौ मोननो हायो बेबायदिनो आरो जोंहा बे टाउन सहरफोराव बेबायदिनो गेसाव गोफोनखौ जोंहा जानला मोनला गारना दोननायनि थाखायनो माने थाहन सह टाउन सहराव माने बेबायदि गाज्रि बार बारहावा बारो आरो नोंथां औ बेबायदि जोंहा औ गेसाव गोफोननि बारहावाया माने जोंनि औ बे बारोब्ला जों जोंनि माने देहाफोरा जोंना गोबां खहा जायो आरो नोंथां औ जोंहा माने बेमार आजारबो जायो आरो बे गाय जोंहा गेसाव गोफोननि माने बेबायदि बार बारोब्ला औ बेबायदिनो जोंहा माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो माने गोबां दंफां लाइफां बेबायदिनो जोंहा दाखोर दाला गारिनि थाखायनो जोङो माने गोग्गो बारखौ मोननो हायो आरो नोंथां औ बिदिब्ला नों थाङा माने बे बारनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायना होदो।
जागोन नोंथां ओ बारनि सोमोन्दै नोंहाथ' गोबां बाथ्रा फोरमाय लांबाय ओ अब्ला आङो एसे सुंद'यैब्लाबो एसे फोरमायना होनोसै ओ जेरै जोंना ओ बारा जोंनो गोनांथिथार मानो होननानै बुङोब्ला बारा जोंनो थांना थानायाव जोंनि गोनांथि उम बार खौ जोंनो नांथारगौ जों जुदि बार गैयाब्ला मानसि सुबुङाहाय थांना थानाय एबा हां लानाय हगारनायाव गोबां खस्थ' मोनगोन ओ बिदिनो जोंनो जोंनिया ओ बारा ओ जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मोननै रोखोमावनो बारो जेरै जोंना बारदै सिख्ला बार बै बारदै सिख्लायाथ' जोंनि गोबां खहा खालामो बिदिनो जोंना जेब ब्ला बारदै सिख्ला बाय बा बार फैनाय सम जायो अब्ला जोंना गोबां न' बां बिफां लाइफां बिदिनो सामथाइफोरा जोंना खोब खहा जायो आरो नोंथां औ बिदिनो जोंना मौसुमि बार होयो अब्ला जोंना मौसुमि बार बारोब्ला माने जोंबोर गोजोननाय मोनो गोसोखौहाय माने जोंना उम थांना थानायावहाय जोंनो एसेबां बेफोरबायदि बारदै सिख्लाखौ माने जोंनो बार बार नांबाय थाया ओ जोंनो नांबाय थायो जे थ मौसुमि बार जायो जोंजों निजोमै एबा गुसुयै जोंजों बारनानै एबा जोंनि देहाजोंहाय गोरोबनानै थि बेबायदिनो जों बार थांना थानायाव जोंनो बारनि गोनांथि होननानै जों मोनथिखागौ अब्लाबो जोंना बै बारा जोंनि जेरैहाय गोबां बेमारफोरबो लाबोनानै जोंनि देहायावहाय गोबां बेमारफोर लाबोनानै गोबां बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौबो माने खहा जानायखौ एबा थैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो न बाराहाय जोंना ओरैबायदि जायो जेरै जोंना जोंनि सुबुंफोराहाय खायफा खायफा ओनसोलफोराव एम्फौ एनला बिदिनो जिब जुनार मानसि सुबुं थैयोब्लाबो जोंना गारलाबायनानै दोनो माबेबा ओनसोलाफोराव ओ नाथाय बे ओनसोल ओनसोलफोराव गोबां बेमार जासिनायखौ जों नुनो मोनो बे बारजोंहाय गाज्रि बारहावाजोंहाय बेमार जानायखौ ज जों नुनो मोनो ए एसेबां नैबे जोंनि ओनसोलाव एसेबां बेफोरबायदि गाज्रि हावा बारहावाखौ जों नुनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ ओनसोलावहाय बेफोरबायदि जिब जार थैनायफोरखौ मानसि थैनायफोरखौ जोंना गारलाबायनानै दोना नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंना गोगो बार हावा मोननो हायो आरो जेने
औ नोंगौ
जोंना जोंना देहाखौ गोगो लाखिनो थाखाय एबा
औ
नांगौब्ला जोङो जों खालामनांगोन जेरै जों गोफोन गारनाय दंब्लाबो जों मोनसे जायायावहाय फबनानै दोननांगोन अब्लाना जोंना माने हां लानाय ह हगारनायाव जोंहा गनथंजोंहाय जोंहा बै गेसफोरा हाबहैनाय नङा बै हां लानाय हगारनायाव गेसफोरा गेसफोरा हाबहैयोब्ला जोंना उदै सिङाव गोबां खस्थ' मोनहैयो आरो बिदिनो खिनाय गोबानाय बेफोरबायदि जायो आरो खर' सानाय खर' गिदिंनाय बेफोरबायदि जायो बिनिखायनो जोङो जेसेबां हायो एसेबां निजेनि देहाखौ माने सांग्रां लाखि एबा माने गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोङो गोबां बेफोरबायदि माने मुवा बेसादफोरखौ जानला मोनानला जायगाफोराव गारनानै दोननो नाङा आरो नोंथां आ बि बिदिनो आरो जोंना ओ जायखौ बुङो जोङो बिफां बे बिफां लाइफांफोरा जेसेबां थायो बेसेबांनो जोंना बारा जोंना ओ मौसुमि एबा बिदिनो गुसु सुदेमबार बारबाय थायो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना बिफाङाहाय ओ रोदाजोंहाय दै बोखाङो बिनिखायनो जोंना बै बारफोरा बिफां साथिं बुर लानानै फैयोब्ला जोंना गुसु सुदेमबार फैयो ओम जेरै जोंना बेफोरो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो स्रां दानस्रां जोबोबाबो जोंना बारा बारहावायाहाय गुदुं गुदुं फैगोन आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो जेथिंबो जोंना बिफां लाइफांथिंबो जोंना आबोर खालामनांगोन आरो फारसेथि गेसाव गोफोन सेवनानै थानाय एबा एम्फौ एनला थैनानै थानाय बायदि जिबौफोर बेफोरखौबो जोंहा माने जोथोन खालामनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला नुयोब्लानो जोङो गोजान खालामनांगोन अब्लाना माने जोंना एसेबां बेफोरबायदि हां लानाय हगारनायाव खस्थ' मोनो नो नोंथां जोंना ओ गेसाव गोफोन खनसेयाववनानै थायोब्ला जोंना हां लानायावबो जोंना गथं सिङाव हाबलांफायो मोनामनायाहाय बेफोरदिदोनो गोबां बेमार जानानै गोबां सुबुंफोरानो बिदिनो नाख्रेबजानानै लाजायो ओ जोंनि ओनसोलफोराव एसेबां बेफोरबायदि बारजोंहाय बेमार जानाय बा गाज्रि बारहावाजोंहाय बेमार जानाय बेफोरबायदिखौ गोबां नुनो मोना खम आरो नों दा जेरै जोंना गुबुन ओनसोलफोराव गुबुन हादोरफोराव जेरैहाय गोबां बिस थां गाज्रि बारहावा जेरै गु बुंनो थाङोबा
औ
जेन बिनि बारहावाया गु हावा आरो माने जोंनि बिफां लाइफांनिफ्राय बारनाय एबा बिदिनो दैनिफ्राय फैनाय बेफोरबायदि बार मोना आरो बिसिनावहाय माने बारहावायानो गुदुं आरो बिदिना ओ गोबां गाज्रि गाज्रि नालाफोर दं बेफोरथिं माने ओ गोबां गाज्रि बारहावा बु माने बुखांनानैहाय जोंनि गन्थंजों हां लानायावहाय हाबहैयो बेफोरबायदिनो गोबां गाज्रि बारहावा बारनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना ओ नाय दोननायनि समाबो जानानै फैबायमोन ओ बिदिब्ला ओ नों थाङा आंनो बारनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनायनि थाखाय ओ गोजोन्नाय थाबाय नों
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोनथों नोंथां